नोंथां खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां
अ आदसा आं नोंखौ माने दैबाना जानायनि सायाव एसे सावरायनो होननानै हरनाय जादोमोन आरोना नोंथाङा सम होनो हागोनना आंदो?
औ हागोन नोंथां
आदसा जोंहाथ' दैबानानि सायाव सावरायनो होनबाय नङा होमबा
औ
औ जोङो दैबाना जायोबाथ' जोंहा बुहुद माने खहायासो सोमजिखाङो होमबा नङा होमबा
औ
हौवाखोसो मिथिनाय जायो जोङो दैबाना होनबा जेरै जोंहा गोबां अखा गोलैबा जोंहा दैबाना जायो। ओ बिनि सायाव जोंहा दैमा दैमा दैसायाबो लोंमस्रां जोबनो हमो फुख्रि जेनेबा थार बिदिनो गासैबो जोंहा लोमसाव जोबनो हमो दैबाना जाबा गोबां अखा हानायनि जाहोनाव ओ बिदिनो जोङो बुहुद खैफोदजों भुगिनांगो गोनां जायो आरोना जोंहा दैबाना जाबा जोंहा दा दैज्लां बोथो नङा होमबा
औ
ओ जेनेबा जोङो आबाद मावो जोंहा दा बिदिनो जेनेबा आबादारि सुबुंफोरा जोंहा आबाद मावो फोथारावहाय जेनबा बिदिनो गोबां अखा हानायजों जोंहा आबादखौ मावनो हायै जायो दैबाना जानायनि जाहोनाव अखाखौथ' जोंनो नांगो नङा होमबा नोंथां जेनबा जोंहा आबाद मावनोबा औ बि दिनो जोंहा बांद्राय अखा हाबा ओमफाय बेयो माने जोंहा उसुबिदा जायो आरोना जोंहा माने बिदिनो दैया माने देरनानै दैमा दैसा बिदिनो लुमफावजोबनानै जोंहा फोथारावहाय दैया जोंहा लो लोंजोबनाय जायो बिद दिनो जों आबादखौ मावनो हायि जायो बिदिनो जोंहा ओ जेनबा लामा सामायावबो जोंहा दैया बुंख्रजोबना थायो। बिदिनो जोंहा जेनबा बहाबा खामानि थानायावबो जोङो थां ना हाया बिदिनो ओ जेनेबा लामाफोराद मबेबा बायस'ना होगोन अकस्मत दैबाना जानानैहाय हा गिसिखानानैहाय जोंहा लामाफोरा बन्द' जाना होयो बिदिनो
नंगौ नोंथां बुंनाया
औ नोंसोरनिथाय जों नोंथो नोंसोरनिज थांजायैबो माने बिदिनो खैफोदखौ नु नुनो मोननाय जायो खोनाना नोंथां?
औ बिदिथ' आथिखालाव जोङो जोंनि साइदावहाय ओ बिदि दैबाना जानायखौ जोबोर खम नुबाय मानोना जोंनिया भुटान हाजोनि आफाङावनो जायो मा जोङो नांगौ रोखोमनि बेयो दैमा दैसा गैया जोंनि साइडआवहाय दै मा जोंनि साइदआव सुख्ला फाग्ला बेयो मालाबा बियो दैया हुर हुर फैनानै एसे एसे एनै हा खुखायो आरो बिदिनो रावनिबो खहा खालामाखै आरो दैबाना होननानै बुङोब्लाथ' जों जोंनि आसामाव मैखोम दैबानाया जोङो गोबां ओ ओनसोलाव जों जानाय नुयो नङा होमबा
औ औ
बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव जोङो गोबां जोंनि हाफोरा खहा जालांनो हमो आरो जोंनि बे हाया जोबोर लकसान जायो आरो जोंनि आबादफोराबो खहा जानायखौ जोङो जोंनि बे आसामावनो बांसिन नुनाय जायो आरो मानोना जोंनि आसामावनो बांसिन मानसियानो आबादखौ मावो नङा हबा आबादखौ गोबां खहा खालामनायखौ जों आसामाव जोङो नुयो आरो जोंनि आसामाव बयनिख्रुइबो बांसिन अखा हायो होननानै बुङोबा धेमाजि लकिमपुर बे साइडआवनो बांसिन जोंनि आसामाव अखा गोल्लैयो आरो जायनि जाहोनाव बिथांमोनहा अरुणचल जों नांजाबनानै थानाय हाजो सेरजों नांजाब जाबनानै थानाय आरो बिदिनो अरुणचल हाजोनिफ्रायबो गोबां दै फैनानै जोंनि आसामाव लोमसावफैयो आरो दैबाना जानायनि जाहोनाव जोंहा गोबां हा बिफां लाइफां आबादफोराबो जोङो खहा जालाङो आरो जोंनो दैखौबो नांगौ नाथाय जोंनो बांद्राय अखा हायोब्ला बाना जायोब्ला जोंहा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जेरै न' बां न' बां सिलिंखार जालांनो हमो आरो बिदिनो बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव हाजोनि हाफोरा गुरै जायोब्ला बेबो लेन्डस्लाइड जालाङो जेरै हाया गुगालांनानै जेरै दैजों गोरोबफ्ला हैैजोबो अब्ला बैफोरनिफ्रायबो जोंङहा दैबानानिफ्रायबो गोबां गुबुंले जायो बिदिनो जोंनि जिब जुन्थुफोराबो दैयाव जुदि थैनानै थायोब्ला बिदिनो गोबां बिफां लाइफांफ्राबो जुदि बुख्राय जाबोनानै जुदि दैयाव सेवनानै थायोब्ला बेफोरनिफ्रायबो दैया गुबुंले जाबोयो आरो जेबा दै बानाजोंनो दैबाना जायोब्ला जोङो गोबां खहा जायो आरो जोंनि बे ओनसोलावहाय बिदिनो जोङो आबादारिफोराबो गोबां खहा जागोन जेरै जोंनो नांगौ रोखोम नांगौनिख्रुइ बारा जुदि दैया फैयोब्ला जोंनि आबादा लोमसावलांजोब जोंनि बे माइ आबादाबो थैगोन जोंनि आबादाबो जोङो थैगोन जेरै बानलु आबाद आबाद माइ आबाद बिदिनो बायदिसिना गोरान आबाद बेफोरबो जोङो थैलांजोबगोन आरो जुदि नांगौनिख्रुइ जुदि बांद्राय जुदि दै फैयो योब्ला आरो दैबानाया जोंनि ओनसोलाव गोदो जोङो एसे नुबोदोंमोन जोंनि बे दुइ हाजार दुइ तिनिफोराव जों खनसे नुबोदोंमोन जोंनियाव बे मोनसे गिदिर मोनसे बाना जादोंमोन आरो जाय दैआ जोंनि भुटान हाजोनिफ्राय फैयो बिनिफ्राय जोङो बियो लोमसाव लांजोबनानै गोबां जोंनि ओनसोलनि हा माइ बिदिनो बिफां लाइफांफोरखौ खुरखुनानै जेरै सिलिंखार खालामदोंमोन आरो दै बानायाबो जोंखौ गोबां सिलिंखार खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां नोंथाङाबो जेन' बेखौ मोजाङैनो मिथिगौ जानांगौ जायनि थाखाय जोङो दिनै दैबानाखौ गोबां मानसियानो दिनै माने बेखौ जोङो बासायनो हाया बिनिफ्राय नङा होमबा। बेखायनो जोंनि जोंनि समाव जेनेबा बिफां गायनायफोराबो जोङो नांगौ रोखोमनि जानांगौ आरो बिफांफोराबो ओ औवा बिफां बेफोरबो जोंनि दैबाना जानायखौ जोङो हमथायो आरो एसे बेखायनो दैसा फिसा जिं जिंफोराव जोङो बिफां लाइफांबो गायना दोननांगौ बेफोरबो जोंनि हा खुखुनायखौ जोङो एसे एसे रैखा खालामनो हागोन आरो
मानोना दै बाहाजों गोबां हाब फोर खहा जालांनायखौ जों जोंनि आसामाव नुबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ।
साइदावहाय बिदि गेदेर दैबानाफोर जाफेरदों नामा नोंथांमोना न नोंथाङा एसे फोरमायना ना हागोनना
औ जोंनि सायाव जिथुथ' जाबायानो थायो माने दैज्लां बोथोर नालाय माने जोंनि दैमाया माने माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय माने दैमायाव माने जोंनि दैमायावहाय माने जमा जाफैनायखौ नुनो मोनो आरोना जोङो औ बेनिफ्राय बिदिनो खाथियावहाय माने जोंनाबो एसे माने फाग्ला दैमा होननाय दंङ बे मोनसे बेवहायनो माने जोंहा माने गोबां अखा हाबा माने जोंहा बे बाग्ला दै माने दैया देरनानैहाय जों गामि ओनसोलफोराव हाबफैनाय जायो आरोना बिदिनो जोंहा एसे खस्थ'बो जायो माने न' बा न' बांफोरा माने नांनायनि बारा अखा हानायजों बिदिनो बिनो दै देरनायजों माने गामियावहाय हाबफैयो नालाय ओ‌ बिदिनो जोंहा न'फोरावबो लोमसाव जोबनाय जायो आरोना बिदिनो बारि बाला बिदिनो हाग्राफोरावबो जिब जुनारफोराबो माने बहा थागोन बहा मागोन जायो आरोना आ न'नि फिसिनायाथ' जाखायोआनो बिदिनो बे अरनबारिनिफोराबो माने फिसि जेनेबा बिदिनो जिब जुनारफोराबो माने बिसोरबो बा थागोन बहा मागोन जायो आरो ना खायफाया थ माने बि बिदिनो फाग्ला दैमा सेरनि जेनेबा हाग्राफोराव थानाय जिबफोराथ' माने बे दै देरनायजोंनो माने बिसोरो बुखारनो लांजानोबो गोनां जायो।
औ।
बिदिनो थासारिखौ जोङो नुनो मोनबाय थानाय जायो आरोना जेनेबा दैज्लां बोथोरावहाय बांसिन जायो। माने बे बोथोरावनो माने अखायाबो हानाय जायो नालाय मेसें बोथोरावहायथ' दैया खमानो जायो राननाय जायो माने
औ।
बिदिनो जायो आरो जोंनि थिंजायबो
अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय बिदि आबादखौ दै दैबाना जाना आबादखौ खहा खालामफेरदो नामा बिदि
औ औ खहा खालामनायखौथ' बिदिनो नुनो मोनबाय थादो जोङो जेनेबा दैबाना दैयाथ' लोमसावना फैनाय जायो नालाय जेनोबा न'फोराव माने दैया बुरजाद्राय हाबा अखाया माने बिदिनो दै लोमनानै माने माने माइआ माने बिदिनो गोदोनानै माने थैनायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
औ।
औ बिदिनो दै लोमसारजोबनानै माने फोथारावहाय माने दै थानायजों लोगोसे माने बिदिनो। माइया थैेलांनो हमदों आरो ना।
औ। अब्ला नोंथांमोननि साइदआवबो बिदि बानाया जायो नङा होनबा। खनले खनले बोसोर फ्रोमबो जायो ना, ना बिदिनो माब्लाबा बोथोरा बांद्राय अखाबोला जायो।
बांद्राय अखा हाब्ला माने बेयो जानो हमो आरोना माने इमानबो जाबाय। थाद्राया।
औ।
गोबां हायाब्ला माने जाया नांगौ खिनि दैया जाना थायो आरो ना फोथार माइ गायजानाय बिदि जाना थायो।
औ औ नोंथांनिफ्राय आं खोनानानै मोनबाय जे दैज्लां बोथोरावहाय दाब दाब जायगायाव गोबां बिदिनो बाना जायो आरो नोंसोरनि एलेखायावबो बिदिनो बाना जायो जाफ्लेबाय थायो नङा होमबा नोंथां बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां जोङो खहा जायो दै बानाया माने मोनसे जायगा मोनसे न'खरखौबो जे सिलिंखार खालामनो बारा गोबाव सम। नाङा। बेखायनो दैबानानिफ्राय जोङो अरायबो सांग्रां थानांगोन नङा होमब्ला। दै बानाया माला हथाथ खे जागोन माने गोबां बांद्राय अखा हायोब्ला जायफ्रा दैमा सेराव न' दङ बिथांमोना एसे सांग्रां थानाया मोजां आरो नङा होमबा अब्ला जोंनि मालानिफ्राय जोंखौ दैया हुर हुर फैनानै न'खरखौ सिलिंखार खालामलांगोन जोङो हमस्लाबनो हाया नङा होनबा नोंथां, बेनिखायनो जों बेफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थानांगोन आरो माने दै बांद्राय अखा हायोब्ला आरो जाय जायगायाव दैबाना। जाफ्लेबाय थायो बिथांमोना सांग्रां थानाया। मोजां आरो दै अखानिफ्राय जों बासायनो थाखाय अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय। जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? गोजोन्थों नोंथां।